हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथां बिन्दिब्ला खोना अ नोंथां। बिदिब्ला नोंथांजों दिनै आबाद मावनायनि सायाव ओम एसे सावरायलायनोसै सै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोदो नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासान्दै दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों नालाय बेनिखायनो बांसिन बिदिन सुबुङानो आबाद मावनायखो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो ओ नआव जानो थाखाय खायसे मैगं जेरै जोगोनार, लेस्रा, इन्दि बायदिखौबो मावनाय जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दोङो?
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो दा दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलावबो ओ माइ आबादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो आरो जोंनि ओनसोलाव दा मैगंफोरनि बे लायाव भिन्दि, लेस्रा, मैथा, ओमफ्राय पटल, जोगोनार बायदिफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव दा ओ साननैसोनि उनाव नुनो मोनसिगोन ओ नंगौ नोंथां। थांमोननि ओनसोलाव खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव खोथियाखौ माबोरै फोननाय जायो नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियावनो माइग्लिखौ ओ नखरनि जा गोदो सिगां गायनाय माइखौ दोननाय जायो बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायबो जायो। ओ बेखौ गिबियावनो जों ओ बस्थायाव सोनानै हाखराव सोमना दोननाय जायो आरो गिबियावनो। बेनि उनाव सान साननैसो जोङो आ मोसौ हालिजों बा ट्रेक्टरजों जोङो हाखौ मोजाङै आ गुन्दै खालामग्रोना लायो बेनि उनाव जोङो ओ माइखौ बोखांनाय जायो आरो। बोखांनानै ओ बेयाव थालिर बलाय ओ थालिर बिलाइ बनानै माइखौ दोननाय जायो साननैसो बेनि उनाव जेब्ला माइआ ओ गाजा बेरो अब्ला बेखौ जोङो दुबि याव बा फोथाराव लांनानै फोहैनाय जायो आरो। ओ दानिया थ बांसिन मानसिखौनो सुबुंफोरखौ जोङो टेक्टरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोदोनि बायस ना ब-बयनियावबो मोसौ हालि नुनो गैला नालाय बेनिखायनो टेक्टरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि बायसा ओ मोसौ हालिजों नांगोलजों हेवनाय हुदाया दंना गैला?
गोदोथ जोंनि ओनसोलाव ओ नांगोलजों मोसौ हालुवाजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन माइ गायनायनि सिगां आरो मै होनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय दाना जोङो बांसिन टेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायो मानो होनोब्ला ओ गासिनबो नखर नखर मोसौ हालुवाखौ नुनो मोननाय जालियाना बेनिखायनो जों बांसिन टेक्टरजोंनो एवनायखौ नुनो मोनो आरो जों माइ गायनो थाखाय जों गिबियाव खोथिया फोनांगौ जायो नङा होनब्ला? औ जों खोथाखौ फोननो थाखाय नों थां बुंनाय बादिनो जोङो दोनखानाय माइज्लि बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो ओ साननै बेनिफ्राय जों बेखौ बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै सान्दुआव फोरनाय जायो बेनिफ्राय जों बेखौ ओ खोथिया फोहैनाय जायो दुब्लियाव बेनिफ्राय जेब्ला खोथिया रजगोन अब्ला जों बेखौ फुनानै दुब्लियाव गायहैनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ खोथिया फुनायखौ बा आइजोफोरखौ बांसिन फुनाय नुयोना हौवाफोरखौ बांसिन फुनो फुनाय नुनाय जायो नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दासान्दै बांसिन आइजोफोरखौनो खोथिया फुनायखौ नुनो मोनबोदों। आरो हौवाफोरखौ एसे खम नुदों हौवाफोरखौ जोङो आलि दाननाय टेक्टर हालेवनाय बायदियाव बांसिन नुबोदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बादि बिदिनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ जों बांसिन हौवाफोरखौनो खोथिया फुनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो दाना खायसे खायसे आइजोफोराबो खोथिया फुनो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जों आलि खोनाय बा आलि दाननायफोरखौ जों बांसिन बांसिन हौवाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो माइ गायनायाव जों आइजोफोरखौ माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोथां नोंथांमोननि ओनसोलाव
नोंगौ नों
नोंथाङा बुंफिनलाय
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा बुंलाय
नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथाङा बुंलाय खोनादों
ओ नोंथांमोननि ओनसोला खोनादों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मेसें बोथोराव मा मानि आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंनियाव मेसें बोथोराव ओ बेसरनि आबाद आरो पथल मेसेंनि जोगोनाथ आरो बायदिसिना फान्थाव बायदिखौ ओ आरो बान्दा कबि बेफोरखौ गायनाय ओ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां बेसरखौ जोङो गामिनि ओ माखासे सुबुंफोरा लोगो नांनानै जमायै फैयो आरो ओ गावारि मुलाम्फानि थाखाय हाथाय बाजाराव फानोबो आरो गोबां ओ बेफोरबायदिनो आबाद मावो जेरै जोगोनारफोरखौबो गोबां मानसिया लोगो नांनानै ओ गावनि मुलाम्फानि थाखाय हाथायाव फानहैयो आरो गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बेफोरनि हेफाजाब लानायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायसा आबाद मावो ना मावा
मावो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मेसें बोथोराव जेरै लाइ कबि ओ बान्दा कबि फुलकबि अलकबि ओ आरो आलु मुला आ बायदिफोरखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो ओ मा मा आबादफोर मावनाय जायो
जोंनि ओनसोलाव दैज्लाङाव माइनि अनगायैबो जोङो मैथा फाथो बायदिफोरनि ओंख्रि गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां आङो बेसर धुनिया तिसि बायदिफोरखौ गायनाय जायो आरोबाव जोङो आलु मेसेंनि जोगोनार बायदिफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आङो नुनाय बायदिबा दुन्दियाखौ फोनाय नुदों नाथाय टिसिखौ एसे खम नुदों जोंनि ओनसोलाव बेसरखौ बांसिन फोनायखौ आङो नुनो मोनबोदों गामि ओनसोल जोलाव बयबो ज ज हानजा जुथुमनानै मावनायखौ ओ आरो बेफोरखौ गावारि मुलाम्फानि थाखायबो बा गाव नखराव बाहायनो थाखायबो बेसरखौ फोनायखौ आङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां आरोबाव नों जायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नुयो। जोंनि ओनसोलाव फाथोखौ ओ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव फाथोखौ ओ खायफाया नखराव जानो थाखाय गावबागाव थानाय बारियाव फोनानै लायो आरो खायफाया नआव जायहा गाया बिसोरो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो फाथोखौ जोङो ओ बायदिसिना बायदिसिना बेदर जेरै दाव आरो अमा बायदिजों संनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव फाथोखौ फोयोना फोया?
जोंनि ओनसोलावबो फोनाय जायो नोंथां नोंथां बिदिबा जोंनि रायलानायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।